हेल' नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जा सग्रोनाय जाबाय नोंथां
नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथाङा दा मा मावबाय दं ओरैनो
आंथ' नै नानो आदार होनानै दासो फैनाय जादों आरो नोंथां।
औ नोंथाङा ना ना फियो ना?
औ नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा ओम जि ना फियो बेफोरनि बागै आंनो ओ दा उन समबाबफोराव फोरमायलांनो हागोन नामा?
औ नोंथां ना ओ फिसिनायाथ जोबोर गोरलै नोंथां। आङो नोंथाङा जुदि सोलोंनो गोसो दं फोरोंनो हागोन आरो।
औ आंबोथ इदिनो दा बोरमा फिबाय दं नोंथां ओ नोंथांनोबो आङो बे बोरमा फिनायनि बागै फोरमायलांग्रोनसै नामा औ दे दे औ दे। औ औ अब्ला आङो जागायनसै नोंथां। ओ जोङो गिबियाव बोरमानि आबाद होनोब्ला जोङो जोबोद मोजां आरो बोरमानि आबादा बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा जि ओ फिनो हायोब्ला आरो नोंथां जोंहा बेयाव जेबो ओ लस जानायखौ आं नुहुरा आरो बोरमा फिनायाव जि बोरमा फियो बेयाव जोंहा मुलाम्फा दङ गोबां रोखोमनि मुलाम फा दङ ओ गिबियाव जोङो बोरमा फिनाय बेयाव जोङो मा खालामनांगौ बोरमा फिसाखौ ओ लाबोग्रोनो नाङा आरो फार्स्ट लाजेननायाव जोङो बोरमाखौ मा खालामनांगौ बोरमाखौ एसे देरखानाय बोरमाखौ लाबोनांगौ आरो फिनो थाखाय गिबियाव जोङो बोरमाखौ दोननो आरो न' लुग्रोनानै लानांगोन बोरमानि न'आ ओरैबायदि जानांगोन बैसांनि न जानांगोन आरो बैसां इनिफ्राय जि बोरमा थाग्रा जि हा माबा थाला जि बोरमाखौ दोनगोन बे बैसाङा गुदुं गोनां जानांगोन आरो जे बे गुदुंजों जाहाथे बेै खिफोरा ओ गलांनो हायो ओ बेनिफ्राय खिफोरा गलांनो हायोब्ला नोंथाङा मुलाम्फ फा जागोन आरो माब्रै मुलाम्फा जागोन होनब्ला जि बोरमानि खिया हा सिङाव गलाङोब्ला नोंथाङा जि बैसां जि बोरमा थाग्रा न' बेखौ बारा सिब नांनाय नङा आरो हायाव लुयोब्ला नोंथाङा सामफ्रामबो सामफ्रामबो बोरमाया खिबाय थायोब्ला जायगाया लेथ्रा जागोन हासु सोमबाय थायोब्ला जायगाया लेथ्रा जागोन ओ बेखायनो जोङो बैसांनि न' लुनांगौ आरो बैसांनि न' लुयोब्ला ओम‌ जोंहा मोजां जायो आरो ओ बिदिनो जोङो बोरमा खौ जोख्लिखौ लाबोनांगोन ओ जेब्ला न'आ जायो जोख्लिखौ मानो लाबोनांगौ होनोब्ला जोंहा बोरमाखौ एसे देरखानायखौ लाबोयोब्ला जोंहा मा होनदो ओ जोलै बारायनायाव ओ थाब ओ जोलै बारायहोनो हायो आरो ओ जेनेबा नोंथाङा हमनानै ला मासे बोरमा फिसा आरो मासे गेदेरखौ रुजुना नायोब्ला बोरमा गेदेराथ थाबसिनस जोलै बारायहोगोन नङा होमबा नोंथां? ओ बेखायनो जोङो फिसानि सोलायै गेदेरखाखौ लाबोयोब्ला मोजां जायो आरो ओ बेनिफ्राय जेब्ला लाबोयो नोंथाङा बेखौ मोजां ओ आबार लादो ओरैनो गिबियाव लाजेननायावथ आङो नोंथांखौ बुङो जि नोंथाङा माजि बा मा जिबा बेखौ बेखिनि खौनो लाग्रोयोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां मानोना बांद्राय लायोब्लाबो जोङो सामलायख'नो हानो नागिरा उनाव बारायलांनाया बेलेग जायो बेखायनो जोङो गिबि लाजेनन्नायाव जिबा जिबा जि मा जि आरो मा जिबा बिदि लायोब्ला मोजां जायो आरो आरो नोंथाङा मा होनदों हाजो खाथिब्ला साबसिन जायो आरो नोंथांनि नफोरा जि बोरमानि गन्द्रा बेयो न' हाजो खा थिब्ला मोजां जायो आरो हाजो खाथिबा मानो मोजां होनोब्ला जोङो बोरमाखौ ओ हाजोआव ओ गुमनानै लानो थांनो हायो ओ मासे सासे मोसौ मा होनो बोरमा गुमग्रा होदो बेनिफ्राय नोंथाङा बेखौ हाग्रायाव गुमनो हरदो ओम बिदि खालामनो हायो आरो ओ आरो बोरमा फोरा मा होन्दों बोरमाया गाव हारसिंनो ओ जेनेब्ला नोंथाङा फुङाव आगारना हरबाय अब्ला बियो मा होनदो बेलासियाव हारसिंनो न'आव लाफैखायो आरो बोरमाफ बेखायनो नोंथाङा फुङाव हगारनानैल' होनांगौ बेनिफ्राय मोनायाव गाव हारसिंनो फैयो आरो बेलासि समाव बोरमाफोरा बिदिनो जोङो नोंथाङा गामि ओनसोलनिब्ला नोंथाङा बोरमानो माखासे बिफां दानाय हाग्रा गांसो बायदि बायदि होबाय थानांगोन आरो बोरमायाथ' बांसिन बिफांफोरनि बिलाइ जायो नालाय नोंथाङा बि फांनि दालइ दानै दानै होबाय थानांगोन आरो ओ बिफांनि दालाय दानै दानै होनांगोन ओ बिफांनि दालाइखौ नोंथाङा बिफां गाहाय गाहाय बेफोरनिखौ दाननानै होनांगोन आरो बिनिफ्राय ओ जि बोरमानो गांसो ओ नोंथाङा हानानै लाबोगोन बे बोरमाफोरा जानला मोनला गांसोखौ ला जाया आरो नोंथाङा बासि बासिसो बोरमानो गांसोखौ हानानै होफैनांगोन। बिदिनो नोंथाङा गांसोनि अनगायैबो गुबुन जेनेबा जों हमनानै लानो हायो दानाफोर होनायखौ जोङो नुनो हायो बैफोर दानाफोरखौ जोङो होनो हायो आरो नोंथां गांसोनि सोलायै बिनिफ्राय ओ जि नोंथाङा उम बोरमानो ओ सम सम फिलौनि मुलि जाहोबाय थानांगौ बोरमाया ओ देरख'नो हाया जायो फिलौ जायोब्लाथाय बेखायनो सम सम जोङो ओ फिलौनि मुलि होबाय थानांगौ आरो नोंथां ओ फिलौनि होयोब्लासो ओ गासै जिब जुनारानो देरनो हायो आरो ओ अमा दाउ मानसिखौबो बुंनो थायो जोङो सम सम फिल'नि मुलि जानांगौ होननानै ओ जोंहा मानसिनावथ' फिलौआ थाखाबायानो थायो बेखायनो जों सम सम फिलौनि मुलि जानांगौ आरो जाहाथे जों बेखौ जि कन्ट्रलाव लाबोनो हायो। ओ बिनिफ्राय जोङो बोरमानो ओ जि बेराम आजार जायोना बैफोरनिफ्राय बारग'नोबो जोङो एखमब्ला एखमब्ला ओ मुलिफोर होनो होनांगौ जायो आरो आरो बेनिफ्राय जोङो बोरमानो जि बोरमाया जि नोंथाङा ओ बे फुङाव आगारना हरबाय बेलासियाव फैफिनोब्ला बेलासि टाइमाव नोंथाङा बोरमानो ओ न' मोन ओ जि गन्द्रा बैयाव आरामै दैखौ होनानै दोननांगोन आरो जाहाथे बोरमाया फैनानै लोंफैनो हायो। लोंफैनानै गन्द्रायाव हाबनानै थानो हायो बेनि थाखाय नोंथाङा दैनि जगार खालामनानै दोननांगोन आरो बोरमाफोरखौ लाबोयोब्ला ओ हाजोबो जेनेबा गांसो जाहोनो लांनायनिफ्राय लाबोयोब्ला बिदिनो जोङो बोरमाखौ ओ मा होनो बेखौ गथा फाननानैबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरो बेदर दाननानैबो रां आरजिनो हायो आरो नोंथां जोंहा गथा फानोब्ला एसे लस जानाय बायदि नुहुरो आरो नोंथां। ओमफ्राय गोदानानै फानोब्ला एसे लाब थासिनो आरो नोंथां जोंहा गोदानानै फानोब्ला गासिबो फानजाजोबोना नोंथां बिबुफोराबो आइथिंफोराबो। खर'फ्राबो बिदिनो जोङो गथा फानोब्ला हमनानैसो लानानै फानहरोना जोङो। बिदियाव जोंहा एसे माब्लाबा लस जायो माब्लाबा मुलाम्फा जायो आरो नोंथां। बेखायनो जोङो ओम बेफोरखौ साननानै नायोब्ला जोङो गोदाना फानोब्ला साबसिन आरो ओ बिदिनो आंनि जि बोरमानि फिसिनाय ओ बे आदब बेफोरखौ आं नोंथांनिसिम फोरमायनाया बेखिनियानोसै नोंथां। ओ नोंथाङाबो ओरैनो दा माबाफोर आबादफोर मावबाय दं नामा?
औ नोंथां आ नोंथाङा जेरै बोरमा फिसिनानै आबाद मावो जिउ खुंगासिनो दङ आंबो बेबायदिनो ना फिसिनानैनो जिउ खुङो आरो नोंथां। आ बिदिब्ला आंबो नोंथांनो फोरमायनोसै नाखौ बोरै फिनाय जायो। गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय नों नोंथाङा आंनो फोरमायनायनि थाखाय आ जे बोरमा आबादखौ बोरै फिसिनांगौ आरो माबोरै मुलाम्फा खालामनो हायो। जेरै नोंथाङा फोरमायलांदोंमोन बोरमाखौ गथायै फानोब्ला खहा जायो। आ दाननानै फानोब्ला लाब जायो होननानै। आं आसा खालामो आङो इयुनाव नोंनिफ्राय सोलोंगोन होननानै बिदिब्ला नोंथांनो आङो नाखौ बोरै फिसिनाय जायो आरो बोरै रां आरजिनाय जायो आङो नोंथांनो फोरमायलांनोसै आरो नोंथां। गिबियावनो नोंथांनो आ मोन
आ मोनसे मा खालामनांगोन आ
फख्रि नांग्रोगोन आरो नोंथाङा हा फिनो आ ना फिनो थाखाय फख्रिखौ नोंथाङा ना फिसिब्ला गोबां लाबबो जायो आरो नोंथां गिबियावनो नोंथाङा बा फख्रि बानायोब्ला मा जागोन‌ नोंथाङा बै फख्रि बानायनाय हाखौ हा जाय जायगायाव हा
आरो बेखौ रां बेनि उनावहाय नोंथाङा मा ओरैबायदि से जायगाखौ
खना लानांगोन आरो नोंथां बे साय जायगाया मा जानांगोन
ओमफ्राय दैमा खाथि जानो मोननाय नङा आरो एसे दैमानि गोजान जायगा जानांगोन। आरो खाथि खालायाव हाखर हालाबो जानो मोननाय नङा आरो एसे गोजौ जायोब्ला मोजां जायो।
बे अखानि दैफ्रा उसिफावनानै जोंनि फख फख्रिखौ लोमफैया आरो नोंथां। आरोबाव जोंहा मोनसे खालामनो हाबावो ओ ना फुख्रि गोजायावनो जोंहा गोजौआवबा बयलारनि फार्मबो खुलिनो हायो आरो नों थां बयलारनि फार्म खुलियोब्ला जोंहा मा बयलारनि खिखौनो जा
जाहोनानै नाखौ देरहोनो हायो आरो।
मोननै रोखोमनि फार्म बानायनो हायो आरो बिदिब्ला नोंथाङा सिगाङावनो फुख्रिखौ जावगोरनानै लादो। बेनि उनाव नोंथाङा दै होदो आरो नोंथां आ बेबायदिनो नोंथाङा गोलोम बोथ राव जावोब्ला मोजां जायो आरो आ मा होनो नोंथाङा दै होयोब्लाथ' नोंथाङा मेसिनजों गोबां बिबांनि दै बोखांनांगौ जायोना नोंथां। नाथाय गोलोम बोथोराव अखानि दैजोंनो मा मोजां जाखायो आरो। अखानि दैजोंनो दै होलाय नाङा आरो नोंथां। नोंथांना राङा बासायनो हायो बेबायदिनो गोजां बोथोरावबो मा आ गोजां बोथोरावबो दै रानज्रिं लाङैनि थाखाय नोंथाङा माखासे दै होनायनि थाखाय बेब'स्था खालामनानै लाखानांगोन आरो नोंथां। मेसिनजों दै बोखांनानै होनायनि बेबायदिनो नोंथाङा ओ मा खालामखांबाय फुख्रि जावखांनानै लाबाय ओ बेबायदिनो नोंथाङा बे फुख्रिखौ मोजां नायबाय थानांगोन आरो बिदिब्ला बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामदो मा ना फिसिगोन नोंथाङा नानि फुवानखौ
नानि फुवानखौ बासिनानै लादो आरो जेरै गोबां बिबांनि ना दङ जेरै खावै दङ। खमलखाद दङ ग्रासखाब दङ।
नोंथाङा माखौ फिसियो नोंथांनि सायावसो आरो नाथाय आङो नोंथांनो खावलायगोन मोन नै रोखोमनि ना फिसियोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां। आ बेयो जाबाय मोनसे गांसो जाग्रा हारिनि ना आरो गुन्दै जाग्रा हारिनि ना आरो नोंथां। आरो बेबायदिनो गांसो जाग्रा हारियाव गोगलैयो ग्रास गाबा गोलैयो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथाङा गांसो जाग्राहारिखौ फिसियोब्ला रांङा एसे नोंथांना बांसिन मुलाम्फा जायो आरो नोंथाङा गांसोफोरखौथ' मिथिंगायावनो मोनखायो नालाय बै मिथिंगायाव मोननाय गांसोफोरखौनो नोंथाङा दानफायलाबायनानै नानो हरोब्ला नाया बेखौनो जानानै थांनानै हायो आरो बेबायदिनो बिदिन्थि हिसाबै जोंहा थालिरनि बिलाइ बे थालिरनि बिलाइखौ नाया जोबोद जायो आरो नोंथां बेनि थाखायनो जोंहा गां मा होनो आदार बायनाङा आरो नाथाइ मोनसे आदार जाग्रा हारि दं आरो बेखौबो
दामा जायो बियो ज' बाजाराव मोननाय जायो आरो बे ल जायो आरो
बे मोननै नाखौ फिसिब्ला मोजां जायो आरो बेबायदि नोंथाङा फुवान लाबोनानै हगारफैदो नोंथां आ बे बादिनो नोंथांङा
जोथोन लाबाय थानांगोन आरो मानो होनबा बे जिब जुनारसो नालाय राय्लायनो रोङा जोंनो बिसिनि मिथिंगानि आखुथायाइफोरखौ नायनानैनो हमनानै लानानैनो जों मा खालाम नांगौ जोथोन लानांगौ जायो आरो नोंथां। आ बे बायदिनो सानसेयाव खननै आदार होनायोन आरो एसे एसे बेबायदिनो नांगौनि बाराबो आदार होनो मोना नांगौनिया बारा आदार होनलाङो दैया गलुंले जायो आरो जाहाथे थाब थाब जानानै दैखौ बिसोरो मा गोग्गो खालाम आ बेबायदिनो मा जायो बिसिनि दैखौ मा अक्सिजेनखौ चेक खालामबाय थानांगौ आरो नोंथां फरिखा नायबाय थानांगौ। बिसिनि अक्सिजेन लेभेला जुदि खम जायोब्ला नाया थैलांनो हमो। आरो नोंथां अ जेब्ला नाया एसे गिदिर जायो अब्ला मा फुख्रियाव
हांसो नागारनानै हरनांगौ आरो
हांसोनि दावनायजों मा जायो अक्सिजेननि लेभेला दैयाव मोजाङै गलियो आरो नोंथां दैयाव मोजांङै अक्सिजेना बुलिब्ला मा ओ नोंथांना मा जागोन ओ हा मोजाङै एबसे मोननानै देरनो हमगोन आरो बेबायदिनो ना नाफोरखौ माखासे जिब जुनादनिफ्राय रैखा खालामनांगौ जायो। जेरै बुंनो थाङोब्ला ना जाग्रा दाउब' बे ना जाग्रा दाउब' आरो हाथिं बिानिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय मा नेट सोंनानै होनाय जायो आरो जाहाथे दाउब'आ फैनानै जाफैया आरो दाउब'आ गुबुन जायगानिफ्राय बानानै
लाना नै फैनानै
नाफोरनो बेमार सनदेरनानै होलाङा आरो नोंथां बेनि थाखायनो दाउब'निफ्राय रैखा खालामनाया जोबोद गोनांथार आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जोंहा रैखा खालामबावनांगौ मागुर आरो मानिफ्राय जिबौफोरनिफ्राय ना जाग्रा जिबौ